हेल' ओं।
ए मोजां खोनादों मा खालामदों?
नै लामायाव जिरायनानै दंफैयो। अखाया दहाय होदोंमोन दा हायाखै। ओं दासो जाखांदों। ओंख्रिया ना बाथोन दालि ओमफाय खुसिया।
ए गोथावथारहाय जोंना माबासो सबाइ बिमा भिन्दि ओमफायो फुट मथर लगायनाय ओमफ्रायो खान्थाल बेगर बाथोन ओमफाय खांख्रिखला आलु।
उम बुरजाथार माथो।
ए
उम बिदिनो गेजेरावनो
मोजां।
ओं
ए ओमफायो अबावबाफोर बेरायहैनाय दावबाय हैनायनि माबा थांखि दं नामा?
बेरायहैनायालाय बेरायहैनांगौमोन।
ए बबे जायगायाव थांनो सानदों अबेहाय?
हाजोआव थांनो नागिरदोंमोन गाबोन मादैजों आंजों।
ए
गाबोन सान्दुं दुंबा थांनो सान्दों।
ए माजों थाङो नोंसोरलाय?
थ' साइकेलजोंसो थांनांगोन।
ए साइकेल सालायनो हायो?
ओं
ए गारि खारा नोंसिनिथिं?
ओहो खारा।
ए
दासो मोजां स्रा स्रा खोनादों ओं लामाया इदिनो।
हाब्रु जा हाब्रु जाया दैज्लां बोथोराव?
ओहो जोंनिया जाला हा खोबायना।
ए ओं ओरैनो बेरायनो थांगोन ना माबा मोनसे खामानि दङ?
ओरैनोसो थांनो नागिरदों न'आव बेसे थाबावनो।
ए बेरायलाबायनो
औ
एह माइ गायखांबायना नोंसाहा
ओं नोंसालाय
जोंहाबो गायखांबाय
उम
ओमफ्रायायो नोङो अबावबाफोर जायगायाव बेरायखांबाय नामा
ओ अरुनाचलाव थांखांबाय
ए ओमफाय मा मा अबाव अबाव मा मा नुबोनाय मा मा जायगायाव बेरायनाय खोन्थानो हागोन नामा
खोन्थानो हागोन
खोन्थादो दे
ओरैनोथ बुद्ध मन्दिराव ओमफ्राय इन्द्रा गान्द्रि जायगा आरो ना ओरैनो बेरायग्रा
ओ ओ
ओमफ्राय अरुणाचलनि मुंदांखा जुनारसालि
औ औ मोजाङानो ओमफाय बे ओं बेवहाय मा मा जुनार नुबोनाय
बेयावथ माबोरै खोन्थाबावनो आङो
मा मोसा मुसुर ओमफायो जिबौफोर मा मा नुदों नामा
ओ मोसाखौ जोङो नुबोआखै आरोना खननै थांदों खननैयाबो नुबोआखै
ए खननै थांखांबाय नोङो
ओ फेमिलि माने नखरनि गोजा खनसे ओमफ्राय स्कुलनि फरायसालिनि बेरायनो थांनायाव
ओ ओ
उम
ओमफाय जेबो जुनारफोर मा नुबोयाखै आरो ना
जुनारखौहायो बाखि नुबोजोबदों ओमफ्राय मोसाखौल नुबोआखै
ए आंबो थांखांबाय थांनायालाय ओमफाय आंहा माबाखौबो नुबोदों मोसाखौबो नुबोदों ओमफाय मो सा मासे दंमोन मोसा नुदों ओमफायो बै मुफुरा मुफुर नुदों ओमफाय मोख्राफोर नुदों बिदि नुबोदों आरो आङो बिराद ओमफाय जाथिनि दाउफोर दंमोन बिराद समायना समायना दाउबो दंअमोन माने बे जायगायाव हाबफैबा ओरैबायदि दब दाउफोरा गाब ख्रावोना आरैबायदि जुनार थालि बायदि मोनहैखायो आरो बेयाव थांबाथाय मोनालाय
मोख्राया ओ जौसेथासो दंखोमाहाय जि बुरजा दंखायो
बुरजा नुबायदों अ बे फिसा फिसा फिसा फिसाजाद बो दंमोन ना
माबा बिनिया एक्सट्रा बाउणडारि होनाय माने
औ औ औ ओं ओं आंबो नुदों नुनाया ओंखायनो बे एसे फिसाजाद ओमफ्रायो गिदिर जाराबो गिदिर जारखौबो नुबोदों मा होनोमोनलाय बेखौ बेलेग होनो लै एसे गोमो गोमोआ
ओं
एसे गिदिरसिना बेहा
ओं आरो गोसोम खालारनिबो थायोना
ओं गोसोम खालारनिबो दङ
बिराद जुनारफोर दङ दंनायालाय
अनगा अबावबाफोर बेरायहैबावबाय नामा
गुहाटियाव थांदों
बे नारसालिनि अनगा आरो बेलेगाव बेरायहैबावोना ए बेयावलाय मा मा होनोनाय मा दंमोन मा मा हैनाय
खनसे थांनायावनो मोनथाम जायगा बेरायनानै फैखादों जोङो
ए मा मा नायहैलाय खोनादों खोनागास
ओ
जोंहा नेेट जोबबायना खोनाला ओंखायसो
ओ
हा
ओं होनदां दहाय ओं आमफाय आं खोना फैला बारा मोजाङै
ए
दहाय खान्थाल जानाया उदै सादोंलै बाला खान्थाला इमबिया जोबजोबखोना माखोथाय नायाखैनो
ए बि माबा जाथोबावगोन खोमानदांदसो
जायो जायो
उम उम
जेन थेन जि मिनिट खालामथारनांगौ ओमफ्राय नोंलाय ब
आंबो बिदिनो अरुनाचलाव बेरायहैखांबाय ओमफ्रायो शिलंआव बेरायहैबाय ओमफ्राय बिदिनो नों जेरै नुदों आंबो बिदिनो नुदों आरो
औ बेराय नांगुलै इखायनो
ओं मालाबा थांबावगोन र' बेरायनो
उम
बास गाय गानयो नालाय ओमफफ्राय मोजां मोजां जायगा नुबा गोसो आरो दाय बिदि मोजां मोनोना
ओ
ओमफ्राय ना नों बेलेग जायगायाव हा
एबार शिबसागराव थांनो नागिरदों।
फेमेलि ना स्कुलनि?
स्कुलनि थांगोन फरायसालिनि जमानो।
ए मोजाङानो।
ओरैनोथ' बासिखौनो गाखो खोनो हाया बोरै सोलिगोन मिथिया थांनोसो ओंखारदों।
ए हागोन खोमा लासैनो।
औ आनैनो फन हराखै आनि सासेनो।
हरथ'वाखै आङो। मा होनो हर जाबायना हर जाबाथाय एसे
मा होनो मादै मामि दङ।
ए
खोनाहैदों नामा?
खोनायाखै आं जायखिया सोंदों आरो नोंनाव सोरबाफोर दं नामा होननानै।
आंनि खाथियाव सैमा दं मामि दं।
ओ ओमफ्राय माबायालाय मा होनो मोनलाय खा अखाफोर ओंखाराखै।
अखाफोर ओखारदोंथ' नों।
स्रां स्रां जादों।
औ ओंखायथ' लामायाव दंफैयो आङो। ओम दिनै माबा। पुर्निमा
औ औ ओमफ्राय नोंस्रा न'आवहाय ओंखाम जानाया साबैसे जायो?
गासै सयजन जायो आबैखौ लाबा।
ए
उ
ओमफ्राय मा बेदरखौ साबसिन जानो मोजां मोन नो नोंलाय?
अमा बेदरखौ गोथाव मोनो।
औ
ओमफ्राय अमा बेदरखौ संनानै जानो रोंगोन ना रोङा नोङो?
रोङा संफेराखै।
ए ओमफाय संनो सोलोंगोन ना सोलोङा?
सोलोंगोन र' लासैनो।
ओ‌-ओ‌-ओ
उम
ओमफ्राय न'आव थानायाव मा मा खामानि मावो नोंलाय?
आंथ' बाखि जेबोखौनो मावा ओरैनोसो थायो।
ए दे होनो बालाय दोनथ'नोसै दै।
ओं उ दे